हेल'।
अ हेल' खुलुमबाय।
औ खुलुमबाय नोंथां।
नोंथाङा दा मा खालामना दं?
औ नोंथा आं दासान्दि ओरैनो दंथ'यो।
अ बिदिब्ला आं नोंथांजों बर'नि दानाय लुनाय गान्नाय जोमनायनि सायाव एसे रायलायनो सानदोंमोन। ओ रायलायजागोन दा
औ रालायजागोन नोंथां।
आतसा दे होमब्ला। नोंथाङा बर'नि गाननाय जोमनाय होनोब्ला आरो गाननाय जोमनायखौ बोरै ओ दानाय लुनाय माबायदि एसे फेर होननानै बुंगोन नामा
औ जा मिथिगौ बेखिनिखौ बुंगोन नोंथां
बे बुंग्रो नोंथां
औ बर'फोराथ' ओ गावबा गावनि गाननाय जोमनायखौ गावबा गावनो दानानै लानो हायो नङा होमबा नोंथां बिदिनो जेरै जोंनि बर'नि गाननाय जोमनायफोरा दख'ना आर'नाइ रेगे रेगां फास्रा
आरो हौवा माहारिफोरनोबो दानानै होयो गामसा आर'नाइ बायदि बेफोरनो मख'जाथाव जोंनि बर'नि गाननाय जोमनाया। आरो बिदिनो जोंनि बर'फोरा गोदोहाय ओ गावसोरनि गाननाय जोमनायखौ न'खर न'खर हसानसालियाव गावबा गावनो दानानै लायोमोन जों बेखौ ओ आबै आबौनि फुगानिफ्राय खोनाबोदों आरो जोङो ओ उन्दै समावबो जों नुबोदों नाथाय जोङो आथिखालाव बेबादि सिबां दानानै गाननायखौ जों नुनो मोना जोङो आथिखालाव बिगियानारि जु जुन्थिफोरजों दिहुनजानाय जों मेसिनफोरजों दानाय दानाय जि फोरखौ हाथाय बाजाराव मोननाय बायदि सिफोरखौ जोङो बायनानै गनाय खौ जों नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां औ बिदिनो गोदो आरो दानि समाव गोबां फाराग दङ बे दानानै लुनानै बर'नि गाननाय जोमनाया बेबायदिनो जोंनि बर'फोरा गोदोहाय बेफोरबायदि हाथाय बाजारफोराव बायनानै गाना लाबसिनो गाव गावबा गावनो दानानै गानोमोन होननानै जों खोनानो मोनदों
नंगौ
बिदिनो जोंनि बर' आइजोफोरा दानाय दख'नाफोर जेरै दख'ना बिदन आरो बायदि आगरफोर जोङो एरखांनानै बेखौ दख'ना दख'नायाव बायदि आगरफोर देखांनानै जों गान्नायखौ नुनो मोनो। बेफोर आगरफोरानो मुंफोरा जादों जेरै दिंखिया बिजौ दावराइ आगर फारौ मेगन खासि बिबार बैग्रि बिबार हाजो आगर बायदि रोखोमनि समायना रमायना आगर आगरफोर एरखांनानै जोंनि दख'ना फास्रा रेगे रेगां फालिफोराव जोङो आगर एखांनानै जोंनि बर' आइजोफोरखौ जोङो गावबा गावनो दानानै लानायखौ जों नुनो मोनो
नंगौ
बेबादिनो हौवा माहारिफोरनोबो जों गामसा आर'नाय बायदि दानानै होनायखौ जों
नंगौ
बिदिनो जोङो बे गाननाय जोमनायखौ जोंनि बायदि फोरबोफोराव जोङो दख'ना फोरखौ जों गाननायखौ नुनो मोनो दख'नायानो जोंनि बर' हारिनि सिनायथि नङा होमबा नोंथां
नंगौ
औ आर'नायाबोथ' जोंनि बर' हारिनिनो मोनसे नेर्सोन जोङो बेखौ जोबोर समायना रमायनायै जों जोंनि बरफोरानो दानानै ओ-लानाया जोंनि थाखाय मोनसे जोबोद बाख्नायथाव नङा होमबा नोंथां।
नंगौ।
ओ-बेबादिनो ओ-जोङो। जोंनि बरफोरखौ गोदोनिफ्राय दासिमबो बेबादिनो गावबा गावनि गाननाय जोमनायखौ। समायना रमायनायै दानानै गाननायखौ जोङो नुनो मोनबोदों आरो। नोंथाङाबो नोंथांमोननि ओनसोलाव-ओ दासिमबो बेबादिनो ओ-दानानै ओ-बर आइजोफोरा गावबा गावनि ग जोमनायखौ दनानै लायो नामा बेनि सोमोन्दै नोंथाङा।
नंगौ नंगौ आं जोंनि ओनसोलाव बरफोरा दिनैबो दाबो बर आइजो माहारिया दाबो गावनि गाननाय जोमनाय लोगोसे फास्रा आरो अग्रं होननाय बे दखनाखौ गावनि आखाइजोंनो। गावनि नआवनो दानानै गानो आरो बेबायदिनो समायना रमायना बरफोरा नुयो बिनि गेजेरावनो जोङो नुनो मोनदों बर हारिया आरननाइ - आरो लांगा दखना बायदि बाय दि महरनि आगर होनानै दायो आरो बिनि दानायनि रंफोरा बा जोंनि खुन्दुंनि रंफोरा जेरै गोमो गोजा गोथां गलाब बायदि रोखोमनि थायो बिनि गेजेराव आरनाइ होनोब्ला जोङो गुबैयै। ओ बरनि नेरसोन हिसाबै जों बाहायनाय बे आरनाइया जोंनि थाखाय बर हारिनि मोनसे सिनायथि जायनि जाहोनाव दिनै बरआ आरनाइखौ लानानै टाउन सहराव थांब्लाबो जों नुबा बे आरनाइनि थाखायनो बर हारिखौ जों सिनायनो मोनो। लोगोसे बरआ दिनै गावनि आखाइजों दानाय लांगा दखना बेबायदि फास्रा गाननानै लांगा दखना गाननानै टाउन सहराव बेरायब्लाबो जों बर हारिनि मोनसे सिनायथि हिसाबै जों बे लांगाखौ नुनो मोनो। बिनि गेजेराव बाथौ माहारि होनोब्लाबो बर माहारि होनोब्लाबो जोङो गावबागाव जायगायाव थांनाय समाव बबेबा जायगायाव थांनायाव बबेबा रोखोमनि बबेबा गाब नि बबेबा ओ समायना रमायना दखना गाननानै जों थांनायखौ नुयो। आरो बेबायदि बर माहारिनि आइजोफोरा दिनै सिमबो गावब गाव आखाइजों दानानै लाना - दखनाफोरा दिनैबो जों नुजानो नुबाय थानो मोनो। आरो बेनिखायनो बर हारिया दिनै जौगाखांबाय थादों।
औ।
बिनि गेजेरावनो जोङो नुनो मोनो बर'नि आइजो माहारिया आखाइयाव दिनैबो गावसोरनि दानाय- लुनायखौ बावाखै न'आव गोदोनि दिनाव आबै -आबौनि खुगायाव जों नु खोनानो मोनदों आरो जोंबो नुबोदों इन्दि खौ एम्फौ फिसिनानै एम्फौ निफ्राय लाथा खालामनानै लाथानिफ्राय फिथोब खालामनानै फिथोबखो रुनानै खुन्दुं बानायनानै गावनो फास्रा एबा जोमखांग्रा जि दानानै आगर नानै हाजो आगर रेगेरेगा आगर होनानै बायदि महरनि ओ आगर देखां दिखांनानै लानानै बेरायनाय बा थानाय जों नुनो मोनो। इनिखायनो बर' हारिनि बर' समाजनि दिनैबो दानाय लुनायफोरा जोंनि ओ मोजाङै नुनो मोनगासिनो दं आरो दानि मुगायाव जों नुदों बेबायदि आखाइजों दानाय न'आवनो लुनानै दानाय बेबायदि जिनि दख'नानि ओ कुवालिटिफोराबो मोजाङै थादों आरो दानि जुगाव नाथाय बेबायदि दानाय लुनायखौ मेसिनाव दानानै मेसिनावनो आगर दिखांनानै जों दानायबो नुदों बेनिखायनो जों बुंनो हागौ जे बर' आइजोनि आखाइयाव दाबो बे लुनाय बे दानाय बेबायदि बायदिसिना रोखोमनि ज जों दाबो नुनो मोनो बेखायनो बर' आइजोफोरखौ मोजाङै दाबो जोङो सिनायो आरो बिनि गेजेराव हौवा माहारिनो बर' बर'आ बर' हिस हिनजावफोरा बर' आइजोफोरा दाना होनायखौ बर' आइजो हिसाबै ओ मा मा दंबावो नोंथाङा एसे बुंफोरना होबावगोन नामा?
औ हागोन
बिदिनो बर' हौवा माहारिफोरनो दाना होनाय बुंदोंना नोंथाङा
हेलौ नोंथा
ओ खोनादो नोंथां बुं
औ ओ बिदिनो ओ हौवा माहारिफोरनो दानानै होनाय बुङोब्लाथ' जोंना बे आर'नाइ आरो गामसायानो नङा होमबा नोंथां? औ जोंथ' बे अ आ हौवाफोरा गाननाय बे गस्लाखौथ' जों हाथाय बाजारफोरनिफ्राय बायनानैसो गानो नङा होमबा नोंथां
उम
औ बिदिनो जोङो बे हौवा माहारिफोरनो जोङो बिदि ओ जोङो गा गामसाखौ दानानै होनाय खौ जोङो नुनो मोनो बर' आइजोफोरखौ दासिमबो जोङो बेखौ ओ बे गामसा दानानै होनायखौ जों दासिमबो नुबाय थायो। ओ गोबाङानो ओ बेफोरबादि जोङो लांगा दख'नाखौहाय जोङो आथिखाल आव एसेबां न'आव दानानै गाननाय जों नुनो मोनलिया ओ बिखौ ओ दानो थाखाय एसे गोब्राब जायो बेनि थाखायनो ओ आथिखालाव जोङो बर' आइ जोफोरखौ बे लांगा दख'नाखौ दानानै गाननाय नुनो मोना एसेबां जोङो बिदिनो ओ गामसा आरो बे ओ न'आव गाननानै थानाय बर' आइजोफोरा गाननानै थानाय अग्रं दख' ना अ बेखौ जोङो ओ दानानै गाननायखौ जोङो बांसिन नुनो मोनो।
आथ्सा नोंथाङा दिनै बर' माहारिनि ओ आइजोफोरनि दानाय लुनायफोर नि सायाव मोजाङै बुंफुरना होनायनिलाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय उनाव माब्लाबा सम मोनोब्ला आरो बे दानाय लु नाय मा मा रोखोमनि जि जोंनि बर'नि आइजोनि आखाइनिफ्राय ओंखारो आरो जों नु बोनाय बायदियै बेबायदिनो ओ मोजां मोजां जुदि ओ महरनि मोजां मोजां आगरनि दानाय लुनाय थायोब्ला नोंथाङा उनाव सम मोनोब्ला आंनाव फोरमायफिनदो आं आसा खालामो नोंथांनिफ्राय आरोबाव बर'नि दानाय लुनायनि आरोबाव आं मिथिनो हागोन ओ बे ख्रिखौनो दिनै नोंथाङा बुंनायनि थाखाय जोबोद जोबोद ओ साबायखर थाबाय आरो उनहाव मालाबा सम मोनोब्ला नोंथांखो ओ मोनसे बेफायदिनो आरो माने दानाय लुनायनि सायाव जों सावरायबावगोन बे खायनो दिनै बे सावरायनायखौ इसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों नोंथां।
औ गोजोन्थों।